हेल' नोंथां नोंथाङा खोनादोंना? खोनादोंना नों नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
नोंथांजों आं दिनै दावबायनायनि सोमोन्दै फंनैसो सावरायनो लुबैदोंमोन। नोंथाङा दावबायनायनि सोमोन्दै मा बुंनो सानो फोरमायनो हा
औ हागोन नोंथां। नोंथाङा खोनादों ना?
औ नोंथां खोनादों। फोरमायना होदो नोंथां।
औ। दावबायनाया औ दावबायनाया आंनि जिउनि साबसिन हुदा एबा खामानि दावबायनायनि गेजेरजों जों जों गोजोननाय
औ औ। उम औ। औ।
जेब्ला जों दावबायो जों गोदान गोदान मुवा बेसाद नुनो मोनो। गुबुन गुबुन रोखोमनि जाग्रा आद दार मोनजायो गोदान गोदान मानसिफोर लोगो मोनो आरो गुबुन गुबुन हारिमुनि सोमोन्दै मिथिनो मोनो एबा सोलोंनो मोनो।
औ नंगौ नोंथां।
आरोबाव दावबायनाया जोंनि थाखाय मोनसे रंजाथाव जारिमिन जानानै थालाङो। जायखौ जों गोबाव समनि थाखाय गोसोखांबाय थानो हायो।
औ नंगौ नोंथां। बिब्दिब्ला नोंथाङा माब्लाबा दावबायफेरबाय ना?
औ नोंथां आं माखासे समायना जायगाफोराव दावबायहैखांबाय। बेफोर मोनफ्रोम जायगाफोरानो गुबुन गुबुन रोखोमनिमोन माखासेयाव हाजो हाला माखासेयाव बिदिनो दैमा दैसा बिलो आरो हाग्रा बारि दङमोन। मिथिंगानि बेफोर समायना महरखौ नुनानै आं जोबोद रंजाखांनाय मोनदोंमोन। आरो गोजोननाय मोनदोंमोन।
अ जोबोद मोजां नोंथां। बिदिब्ला नोंथांहा मिथिंगानि फारसे मोजां मोननाय दङ ना नोंथां?
औ दङ नोंथां। बेनि अनगायैबो माखासे मुंदांखा मिउजियाम बागान आरो जारिमिनारि जायगाफोराव आं दावबायनो मोजां मोनो
बेफोर जायगानिफ्राय जों जारिमिन आरो हारिमुनि बागै मिथिनो मोनो एबा सोलोंनो हायो।
औ नंगौ नोंथां नोंथाङा हारसिङै दावबायना मोजां मोनो ना लोगो एबा न'खरनि सुबुंफोरजों दावबायनो मोजां मोनो?
आङो न'खरनि सुबुंफोरजों एबा लोगोफोरजों दावबायनो मोजांसिन मोनो नोंथां। मानोना आंनि थाखाय हारसिङै दावबायनायनिख्रुइ जयै एबा हानजायै दावबायनाया रंजाथावनासिन। जयै दावबायोब्ला जों माखासे दावबायनाय समाव रायज्लायनो सावगारि सेबखांनो आरो माखासे खेलाफोर गेलेनो हायो‌। आरो जों गावजों गाव मददबो होलायनो हायो।
हारसिङै दावबायनायाबो जोंनि थाखाय मोजां। मानोना हारसिङै दावबायनो हायोब्ला जों रावनिबो स सायाव सोनारनो गोनां जाया आरो जोंनि साहसआबो बारायो।
औ नंगौ नोंथां। नोंथाङा माब्लाबा हारसिङै दावबायफेरबाय नामा नोंथां?
ओहो नोंथां। दासिमाव आं माब्लाबाबो हारसिङै दावबायफेरनाय जायाखै।
अ नंगौ नामा नोंथां?
औ।
बिदिब्ला नोंथाङा गोबां जायगाफोराव दावबायखांबाय नङा होनबा नोंथां?
औ नोंथां।
ए दा नोंथाङा इयुनाव बहाबाफोर दावबायहैनायनि थांखि दङ नामा नोंथां?
थांखियाथ' औ दङ नोंथां।
जोंनि हादरनि गेजेरावनो गोबां समायना समायना आरो मुंदांखा थावनिफोर दङ। जेराव आं दावबायहैनो लुबैदों जेरै दिल्ली, सिक्किम, थारैनो बैफोर जायगाफोरा जोबोद मुंदांखा आरो समायना।
अ जोबोद मोजां नोंथां।
औ आङो बैफोर जायगाफोराव दावबायहैनो लुबैदों। मानोना बैफोर जायगाफोरा थारैनो जोबोद मुंदांखा आरो समायना आरो
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
खाबु मोनोब्ला थाबैनो दावबायहैगोन। आं बैफोर जायगाफोराव बिसोरनि थानाय जानाय लोगोसे बिसोरनि गाननाय जोमनायफोरखौ मिथिनो लुबैदों। लोगोसे आं बिसोरनि जायगानि राव आरो हारिमुनि बागै सोलोंनो लुबैदों।
अ जोबोद मोजां नोंथां।
दावबायनायनि थाखाय जोंहा गोबां लामाफोर दं। जों बास रेलगारि उरां जाहाज जाहाज एबा नावफोरजों दावबायनो हायो।
औ नंगौ नोंथां। नोंथाङा बबे लामाजों हान्थिनो एबा दावबायनो साबसिन मोनो?
आङो रेलगारिजों दावबायनो साबसिन मोनो नोंथां। मानोना जेब्ला जों रेलगारिजों दावबायो जों बायजोआव नुहुरनाय एबा नुलांनाय माखासे मिथिंगायारि नुथाय बेफोर नुथाइफोरनिफ्राय जों गोजोननाय एबा रंजानाय लानो हायो। हान्थिनाय समाव जों गोथां फोथार हाजो हाला दैमा दैसा गामि नोगोर नुनो मोनो अब्ला जोंनि दावबायनाया जोबोद रंजाथावना जानानै फैयो।
औ नंगौ नोंथां।
दावबायनायनि सिगां जों बेनि फारसे सानग्रोनांगौ जायो। टिकिटफोरखौ गोनांथि जायोब्ला दानग्रोनांगौ जायो जों लोगोआव गोनांथि जानाय गाननाय जोमनाय दैनि बथल मुलिफोर आरो। गावनि गोनां डकुमेन्टफोरखौ लाफानांगौ। जों बोथोरखौबो सिगां। नायग्रोनांगोन जाहाथे जों लोगोआव गोनां जानाय।
औ नंगौ नोंथां।
लाफानो नांगौ जेब्ला जों दावबायो रैखाथि बिथोनफोरखौ नोजोर होनानै सोलिनांगौ। जों जोंनि मुवा बेसादफोरखौ जोथोनै लाखिनायजों लोगोसे आबहावाखौबो साखोन सिखोनै लाखिनांगौ। जेराव जेराव मेरावनो जाबोर एबा दाखोर गारनो नाङा जायगानि मानसिफोरखौ मान होनांगौ आरो बिसोरनि हारिमुखौबो मान होनांगौ।
दा बेबायदिनो जों दावबायनाय
औ नंगौ नोंथां।
गोबां मुलाम्फा दङ दावबायनायजों दावबायनायनि गेजेरजों दुखु दाहा बावगारहोनो। हायो गियान बांहोनो हायो साहस बारायनो हायो आरो गुबुन गुबुन हारिमुनि सोमोन्दै बुजिलायनो हायो दावबायनाया जोंनि सानफ्रोमबोनि जिरायनाय गैयि जिउआव गोजोननाय लाबोयो। बेनिफ्राय दावबायनायनि जेब्ला न'आव सफैयो। जों गोथार आरो रंजानाय मोनदाङो।